खोनादों दे बिदिब्ला जोङो। दानाहाय बे समाव दान्दिसे सम जोंनि बर' बर' सुबुंफोरा माबायदिहै माबायदिहै रायजो जो जाबो दों माबायदिहै न'खरफोरखौ खुंबोदों जोङो बिनि सोमोनदै बे समाव दानदिसे सम जोङो सावरायनि
औ
जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला नायगोन जोंनि बर' रायजो जोफोरा रंजा बाजाहै बि बिदिनो न'खरफोर खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों जोंनि जायगाफोराव जेब्ला नायगोन गोदो गोदाय गोबां बि बिदिनो ओ न'खरफोर एसेबांबो गैया मोन गोबां बि बिदिनो हाग्रा हाग्रा बंग्रामोन जोंनि जायगाफोरा नङासै नाथाय गोबां जोंनि गोदोनि आबौ आबै बिथांमोना ओ बे जागाफोराव हाग्राफोरखौ सनस्रायनानै बिबिदिनो न'ख नुनानै बिबिद बिदिनो मोजांहै रायजोजों जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आलो गोजोनै आरो दोनैसिम सेमजों जेब्ला नायगोन बेबिदि बिदिनो गोबां न'खरफोरा बांलांबाय गोबां न'खरफोर जाबाय दिनैबो बिबि बिदिनो जोंनि न'खरफोरा रंजा बाजायै न'खरखौ खुंबोदों दा नों नोंथाङा जोंनि ओ जायगायाव बा जोंनि बर' रायजोनि सोमोन्दै माब बायदिहै न'खर खुंदों नों नोंथाङा बुंनो हागोन ने?
औ औ हागोन बुंनो हागोन नोंथाङा जेफोरखौ बुंलांबाय बेफोर थारैनो सैथो ओ नोंथां ओम नंथारगौ बाथ्राफोरखौनो बुंलांबाय ओ दायो आं बुंनो सानो दि ओइ बर' नखरफोरा नोंथाङा जेरै बुंलां‌ गोदो
या आराममोन बिसोरो मा ओ आबादनि सायावनो सोनारनानै थायो आरो बिसोरो ओ ओ बिसोरो आरो ओ मैहुर खालामनाय बेबायदि आखल आखुफ्रा बा मैहुर खालामनानै जि मोनो बेखौ जानाय बेफोरबायदि हुदाफ्रा दङमोन नाथाय आथिखालाव नायोब्ला माने बर'फोरनि जि जिउ खुंनाय बा नखर खुंनाय सोलिनाय बेफोर गोदो जि दिनावहा ओ गोदोनि फ्रा आबादखौ खालामो जिहेथु बर' फ्रा आबादजोंनो बा मिथिंगाजोंनो नांनानै थाग्रा ओ हारि बिनिखायनो दासिमबो बर'फ्रा बेबायदि आबाद
हाजोफ्राव बन लायनानै ओ सोलिनाय औ
जिउ खुंनाय बिफोर
औ
नाखौ हमो नंगौ दानि दिनावबो हमो नाथाय बे ना हमनानैनो जे जिउ खुंगोन बि जेरैमोन दायो
सोंथाय
साख्रिफोर मावनो हमदों दा दिनावहा आरो गोबाङानो बेबायदि साख्रिफोरखौ मोनबाय ओ सोरबा बेबायदिनो फोरों आरोबाव मा सोलोंथाइ लानानै जे बेफार बालां बेफार फालांगिफोर बिनि फारसेबो सोलोंथाइ लानानै दायो बेफार ओ फा खालामनानैबो जोंनि बर' न'खरफ्रा गोबां जिउ खुङो आरो जि आबाद गोदो जि आबाद मावोमोन नोंगौ दाबो मावो बे आबादखौ माने ओ गोजौ लेभेलसिम लाबोनानै दायो ओम बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर
आबादफोर मावो आरो खम समनि गेजेरावनो बेफोरबायदि गोबां मुलाम्फा मोननाय बा जि मुवाफोरखौ गायोब्ला
आरजियो बेफोर माने जिउ खुंनो थाखाय इजि जाबोदोंसै बर' नखरफोरनि थाखाय आरो खोनादों ना
खोनादोंना औ खोनादों औ हेलौ औ दे बुंलाय
औ
औ आरोबाव आं जिफोरखौ बुंलांबाय जे बर'फोरनि जिउ खुंनाय गोदोनिफ्राय दासिम गोबां सोलायबोबाय आा जाबोबाय दा नोंथाङाबावाब स नामा औ बुंनो हागोन औ जोंनि बर' नखर न'खरफोरनि सोमोन्दै नों नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय बेफोरो थार बा बाथ्रा गोदो माबायदिहै बे बर'फोरा माबायदिहै मैहुर हुर खालामोमोन आरो माबायदिहै बनफोरखौ बाहायनाय जायोमोन मेगं बा बायदिखौ संनानै जानो थाखाय आरो लोगोसे ना हमनाय बा बायदि बायदि बे खौ नोंथाङा मोजाङै बुंलांदों दिनैनि दिनाव नायोब्ला थ जोङो बन बाहायनाय बेफोरो जिबायदिहै गोदो बाहाय हायोमोन। दिनैनि दिनाव बिबायदि एसेबांबो बाहायनाय जालिया मानोना गंफ्रोमबो न'खरफोराव गावबागाव गेस गेस दिनैनि मुगाया गेस जों संनाय मुगा होननानै बुंजायो। बिनिखायनो जोबोर खम न'खरफोरासो बे बनखौ बाहायनाय जायोसै नाथाय नाथाय दिनैनि दिनाव बा गेसखौसो बांसिनहै बाहायनाय जिया सादारन बा गोरलै गोरलैहैनो आरामहैनो ओ बिनि गेजेरजों हमनो हानाय जाबाय दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय दा नोंथाङाबो मोजां बाथ्राखौ बुंलांदों आरो बेनो जादों दिनै गियान लानानैबो बा ओ फरायनाय फोरिनायखाय बा गावबा गाव जि ओ जिउआव थांना थानो थाखाय गुबुन गुबुन राहा खालामा लामाफोर बेफोरखौ रोंबाय दिनैनि दिनाव गोदोनि बायदि नंलिया। गो दोब्ला बिबदिनो ओ गावबा गाव ओ जेरैहाय बुंलांदोंमोन मैहुर खालामनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावोमोन बा ना हमनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जौगानाय मोनसे मुगाखाय आरो गोबाङानो बिबायदिनो सोलोंथाइ लानायनि थाखाय गोबां रोंबाय। गोबाङानो जिबायदिहै जिवआव थांनानै थानांगौ बेफोराव माखौ गायोब्ला बिनिफ्राय बांसिन ओ मोननो हागोन रांफोरखौ बेखौ फाननानै बे खौ रोंनाय जाबाय आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो दिनै गोबाङानो दङ जायफ्रा दिनै बिबिदिनो न'खरखौ सोलायनो थाखाय रांफोरखौ आरजिदों दा जोङो दिनैनि दिनाव नायोब्ला जोंनि बर' समाजफोराव जोंनि जायगाफोराव बिदिनो देरलांदों आरो देरदों बेनो जादों सोलोंथाइ लानायनि थाखाय गोबां जोंनि थास थासारि जोंनि बर'फोरनि जि सोलिनायफोर न'खर खुंनायफोर बेफोरो गोबां सोलायनो हमदोंसै गोदोनिदों दिनैनिदों रुजु योब्ला बियो गोबां सोलायबाय गोबां गोजौआव थांनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनो एकमात्र बेनो जादों सोलोंथाइनि थाखायसो बेफोरो जादों गोदो बिबिदि खाबु खौ बिथांमोना मोना गोै मानोना खाथि खाला दोनैनि दिनफोराव गोबां बिबिदिनो फरायसालिफोर अंखारबाय नाथ थाय गोदोब्ला बिबि दि जौगायाखैमोन गो बां खाथि खाला बिबिदि फरायसालिफोरा गैयामोन। आरो गोजान नाव नो होनब्लाबो हाय यामोन मानोना बिथांमोना थांनो हानाय बिबिदि राहा लामाया गैयामोन जुदिअ दोनैनि बायदि जौगागोमोनब्लाबो बि थांमोना बिबिदि खाबु खौ मोनिनि थाखाय ओ जायाखैमोन नाथाय दोनैनि दिनाव बेफोर खाबु फोरा दङ खाय दोनै गोबां जौगाबाय गोबां खाथि खालाव बिबिदिनो ओ सोलोंथाइ मोननायनि थाखाय जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बि जौगानायनि थाखायनो ओ थांना थानायाव जिउ खुंनाय बेयो जोंनियाव सोलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जोंनि बर' समासाव दा नोंथाङा जुग जोबथा जोंनि बर' बे समासाव जिउ खुंनायनि सोमोन्दै नोंथाङा जोबथा माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ औ थांदों ओ नोंथाङा जिफोरखौ बुंलांबाय नोंगौ बेफोर बेसेन गोनां बाथ्राफोर ओ थारैनो सैथो बाथ्राफोरखौ नोंथाङा बुंलांबाय। दायो जि उम बर'फोरनि जिउ खुंनाय गोदो नोंगौ जोबोद आलादामोन आरो दायो जि जौगाबोबाय। माने ओ ओ बिनिखायनो बर'फ्रा ओ जि जेरै
सोलायनाय फैबाय बे जोबोर मोजांनि बाथ्रा बेनिखायनो बर'फ्रा आरोबाव ओ गोबां जौगानो थाखाय
ओम आरोबाव बिनि मोजांसिन जालांनो थाख जों बर' जेबलायबो नाजानांगोन गोदो जेरैमोन दायो सोलायनाय फैबाय आरोबाव इयुनाव जेन जाहाथे मोजांसिनाव फैयो आं बिसेखौनो बुंबाय बिदिब्ला जोङो दिनैनि जि ओ बर' नख'र सोमोन्दै जोङो सावरायज्लायबाय जोङो बेसेयावनो दोन्थ'नोसै नङा
औ जोबोद धन्यबाद नों नोंथांजों बे जिउ खुंनायनि सोमोन्दै सावरायबाय आरो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिबाय नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबाय खर
औ औ दे हामबायसै दे